औ खोनादों औ खोनादों।
दायो मानि सायाव रायलायगोन?
जों दा गामिनि आरो सहरनि हाथाइनि फारागखौ रायलायनोसै।
ओ दानि जुगावथ' आरो गामि आरो
औ औ औ गामिनि हाथ थाय आरो सहर
औ गामिनि हाथाय आरो सहर बेनि गेजेरावथ' मोननैखौबो फारागखौ नुहुरखायो। सहरा जाबाय जेरावहाय ए गासैबो खामानिनि माव ओ माबाफ्रा मावख'फ्राहाय जेराव थायो बेनो सोहोर महरै फसंजायो। ओरैनोथ' हाथाया जाहैबाय गामिनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो थाखाय मोनसे जयै बायलाय फानलाय खालामनाय बेखोनो गामियारि हाथाय होननानै बुंनाय जायो आरो। नोंथांङा गामियारि हाथ थायनि सायाव मा बुंनो सानो?
औ जोंथ' गामियारि हिसाबै बे गामिनि हाथायावनो जोंनि आइज जे बर'फोरा गोबां गावबा गावनि न'खरनि जि एसे एनै मैगं थाइगं गायो आरो हाग्रायाव बुथुमनानै मोनो बेफोरो मैगंफोर औ माने हाथायाव फाननानै गावनि न'खरखौ सुफुंनायखो जों नुनो मोन्दों आरो। नाथाय सहर औ नाथाय सहरनि हाथाइ होनोब्ला। एसे एनै बुस्थुआवनो गोबां दाम आरो।
फायगारिया बांसिन थायो। फायखारिया बांसिन नागोन जेनेबा गामियावहाय। जेब्ला गामियारि हााइफोराव थाङोबा। न'नि बुस्थुफोरखौहाय। गाव जानानै आग्लायनाय न'आव। जानो बानाय बुस्थुफोरफोरखो। आरो एफा एनै थाइसे थाइनै फैसा मोनगोन होननानै हाथायाव फानहैयो। आरो बांसिन अर्गेनिक मैगंफोरखौ। मोननो हायो आरो। गामियारि बिदि मैगं फोरावहाय। फ होनोब्लाथाय फायखारि। फायखारिफ्राहाय माने। बेलेग बेलेगनिफ्राय जाय माने फनारि हासारफोर होनानै मुलिनि एम्फौ माने सासे फार्मारा माने आथिखालनि फार्मारफ्राथ' बांसिन माबा जालांबायना। बिगियानारि जालांबाय दा बेफोरबायाददि। गोदान आदबजों मावनाय आबादफोरनिफ्राय आबाद मावग्रा मानसिफोरनिफ्राय फाइकारि। थिखोनना लाबोनानै। नोगोरफोराव फानफैयो आरो बिनि बेखायनो नोगोरारि हााइफोरनि मैगं थाइगंनि दाम बा मुवा बे हथादफोरनि दाम बेफोरो बारा जायो आरो।
औ औ दा बे सहरनि हाथायावहाय। जिखिनि दाम होनो बेखौथ' बायनानै जाथारनांगौ जायो। ए खमाया दाम खमायालासिनो।
सोराव इ गावसोर फायगारिफ्रा माबारै दैयो बेखौनो बायखाथारनांगौ। जायो नङाबाथ' उफाय गैया बेनिखायनो। सोहोराव सोलिनो थाखाय सेलारियाबो बांसिन जानो गोनां जाया।
औ औ।
गामियारि बे मानसिफोरा्रा मालाय न'आव। फोरावनो हा जि एसे एनै दङ बेयावनो खांख्रिं गुरला मैगं गायनानै। जोगोनार माबा माबि। ननि सबबाय बिमा, भिन्दि बेफोरबायदि मैगं न'फोरखौहाय गावनि जानो आनथाखौहाय मोनखायो आरो।
औ औ औ।
दा सोहोरावबाथ' गासिबो बिल्दिं गोजा जाहैबाय।
नंगौ औ।
औ गायनो जायगा गैया हा गैया सोरबा -सोरबा गावबा -गाव गावबा-गाव जायफ्राहाय गावबा- गाव गावबा-गाव बिदि न' दंखायो बिसोर बिसोरो बिल्दिंफोरावहाय टेरेस खालाम टेरेसफोरावहाय पेकेजनि हाफोर माबानानै बायनानै माबा बिदि खालामो आरो। फार्म खालामो ओरै एसे एनै गावनि आन्था जानो आन्था थेवबो बिसोर बाय- बिसोरबायदि बानायनाया एसे रासायनारि बाहायनाय जायो नङाबा जायाना हाया। बिसोरो माने हासार होआबा बोरै देरनो। बि पि केस बस्थाबा अबावबा ताब फोरावहाय हा होनानैसो बानायोना बेयावथ' हासार होनो नांगोन। दा हासारा सोरबा -सोरबा गामिफोरनिफ्राय गोबोरखि हासारफोर मोनबोयोबाथ' मोजां। बेलेग बेलेग बेफोरखौबो बाहायनो गोनां जायो खोमा आरो।
औ।
औ।
दा बे जोंनि बर' आइजोफोराबो जि जोंनि मैगंफोरखौ हाथायाव फानालासिनो जुदि सहरफ्राव फानोब्ला गोबां हाथायनिफ्राय आरो दामनिफ्राय सहराव बांसिन मोनो ना?
दा सहरा इदि- इदि माबा फैबाथ' फानफैबाथ' बिराद मोजां इनकामा बांसिन। बि जागोन खिन्थु सहरा गाव गामि थानायनिफ्राय बुहुत गोजान जायो। खस्थ'आ बांसिन जागोन आरो। दा जों बर' आइजोफोरखौहाय गहा माबा बायदियाव नैबेबादि सोहोर बायदियाव गहा टि बायदि नोगोरावहाय माने बिराद मैगं थाइगं बायदिसिना ओ जेरैहाय जलफि फिथाइ नारें फि फिथाइ खान्थाल फिथाइ बिदि लानानै फैयो ट्रेन सा सा।
औ औ।
सोरो बुरजा बुरजा लाबोयो ओमफ्राय थिखोनाया गिलिर गिलिर थिखोयो हरावहाय बिसोरो हरसे उन्दुनो मोना आरो थाम्फैनो आदार होनो गोनां जायो। थाम्फैया आरो नोगोर बेफोरावहाय थाम्फैनि अनजियाबो बां सिन जायोना। उम। बेफोरबायदि खस्थ' खालामनो गोनां जायो आरो ओरैनो बेफोराव फानफैबा बिसोरो बांसिन मोनगोन। उम बे सेनखौ बांसिन मोनगोन। खिन्थु
दा गाम उम गामिनि मेगं होनबा थाय फ्रेस फ्रेस बो नुयोना टाउनफ्राव फानफैबा।
दा नोगोर आरो हा नोगोरनि हाथाय आरो नैबेनि गामियारि हाथाइफोरनि गेजेरावबो फारागा नुनो मोनो आरो।
औ।
गामियारि हाथाइयाव उम होनलाय।
गामिफोरनि सिंफोराव हाथाय जायोब्ला जों गावबा गाव न' खराव मेगं थानाय हिसाबै खायसे फानोब्लाबो माने बेखौ खम खमनि बेसेनावनो हरनांगौ जायोना? दा बिनि थाखायनो गोसो बांसिन आइजोफोरा औ बांसिन आइजोफोरा माने बे गामियाव फानालासेनो सहरफ्राव फानफैयोब्ला बांसिन इनकाम मोननाय जायो आरो।
उ मोनगोन मोननायालाय। ओमफ्राय दा गामियारि मानसिफ्रा मालाय बेयावनो बायलाय फानलाय सोलायलायनानै जालाय लायो बेबो मोनसे नङाबा बियो जोबलांगोन आरो दा गामियारि फाय बेफोरो मैगं थाइगंफोर मोनोबा बा मुवा बेसादफोर ओंखार फानजा जानाय जायोबा गामियाव फाननायाबो गाज्रि नङा। ना जेनेबा बे खम बेसेनाव बायदोंबाबो आरो बेलेग बुस्थुखौबो बे खम बेसेनावनो मोनफिनगोन बिदि जायो आरो।
दा बिदिब्ला सहराव सोलिनो गोब्राब सिन जायो आरो ना?
ओ सोलिनो गोब्राब जायो बांसिन नांगौ जायो बेयावहाय आरो मोजां बुस्थु मोनजाया। मैगं-थाइगङा माने अर्गेनिक मोनजाया आरो बे सैथो बाथ्रा अर्गेनिक मैगं मोनजाया। अर्गेनिक बुस्थु मोना, बेलेग बेलग बु बुस्थु जि जोमनाय गाननाय जोमनाय मुवा बेसादफोरखौलाय बेखौ मा बुंनो बेयो एभेलेबल मोनो आरो मैगं थाइगंनि बेलायाव जानाय लोंनायनि बेलायावहाय जों अर्गेनिकखौ मोनजाया आरो।
नंगौ औं
गामियारि मानसिफ्रा न'आवनो माइ गायनानै न'निनो हासारजों न'निनो जिगाबनि हासार माबानि हासार हाग्रा सेवनायनि हासार बिफां लाइफांनि बिलाइ सिरिनानै सेवनायनि हासार बेफो बेफोरबायदि हासारजोंनो मालाय मैगं थाइगंफोरखौ माइफोरखौ गायनानै अरगेनिखक मोनजायो आरो हेलदि थायो ओंखायनोथ' गामिनि मानसिफ हेलदि बांसिन जायो दा बेबायदिनो गुबुन गुबुन जानाय लोंनाय बेसादफ्राबो दा नोगोरारि मोखां जाबोबायना मानसिफ नो गोोरदनि बुस्थु नोगोरारिफ्रा जेरैबा‌ हायो माने गामियारि मानसिफ्राबो दा थाव बाहायो बिदिनो बेलेग बेलेग जाग्रा बुस्थु बाहायो दा बेनिखायनो गामियारि मानसिफ्राबो दा इसबांखिनि हेलदिबो बुंनो हाला आरो।
नोंगौ औ सोलाय सोल' जाबाय आरो ना दा हाजारिआबो
नोगोरारि बुस्थुफोरखौबो दा गामि मानसिफ्रा बुहुत बाहायनो हमबाय थ' सबो उम
सिगांनि समाव सर फारसे मोखां जाबोनो रोङाब्लाबो नाथाय दा बर'फ्रा आथिखालावथ' गोबां मोखां जाबोनायखौ जों नुनो मोनखाबाय हिसाबै माने बे लांलाय लाबोलायाव जोंनि थासारि एबा जों मालाबा समाव टाउननि मैगंखौबो लांना जाहैयो बेबायदिनो सोलाय सोल' जानानै बे थासारिया जानो ह
ओम एसे गोसा रायलायलाय मोजां खोनायाखै
औ
उम
दा बेनि अनगायैबो गामिनि हाथायावहाय मेगंनि अनगायै बे सहरनिफ्राय लांनाय आरो मुवा बेसादफोरा माबायदि सोलियो
सहराव ना?
सहरनिफ्राय औ सहरनिफ्रायदि बिसोरो फानहैयो
दाथ' बुंनाय जाखादो माने गामियारि मानसिफ्रा सहर मोखां जानो नाजागा जेनेबा सहरनि मुवा बेसादफोरखौ बांसिन अनसायगासिनो थायो। जेरै गामियारि मानसिफ्रा मैदा जाया। बेलेग बेलेग बुसथु जाया ओरैहाय सिगांनि मानसिफोरा गामियारि मानसिफोरा थाव खम जायोमोन। बेबायदि मस्ला हारिनि बुस्थुफोरखौ खौ खम जायोमोन नाथाय माने आथिखालावहाय फास्टफुड बायदि मुवा जेरैहाय बानायो माने फास्टफुडावथ' बिराद ब बेलेग बेलेग भेराइटिस बुस्थु होनानै जायोना।
नंगौ।
बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौहाय माने माने गामियारिनि हाथाइफोरावहाय फालांगिगिरिफ्रा लांना फानहैयो आरो बेबायदियावहाय गामियारि सुबुंफोराबो माने बैबायदि हाथाइनिफ्राय बायनानै जायो आरो बेबायदि
औ औ
दा बेनिखायनो आं एसे सोलाय सोल' जाबोबाय आरो दा जिखिनि नोगोरावहाय मोनो बेखौबो गामियारि हाथाइफ्रावबो मोननो हासै आरो बेबायदिखौ नुनो मोनो
दा आरो सहरनिफ्रायथ' जोंनि गामिआरि एरियाफ्रावहाय गस्ला बिदिनो सेन्देल गोबां मुवा गुबुन गुबुन रोखोमनि फानहैयोना बे मुवाफोरखौ जोंनि बर' फोरा मा रोखोमै बायनाय मोन
माबायदि बायनाय नुयो
औ माने थामसानो ग न
आथिखालावथ' मानसिफोरा सेडेल बस सिख्ला बिदिनो गाननाय जोमनाय गावखौ देखायनाय गावखौ साजायनाय आरो गावखौ माबा मोनसे स्टेन्डार्डआव लांनो नाजानाय बेयो कमन बाथ्रासो दानि मानसिफ्रा मोनसे नङाबा नाथाय जेरावबो ओंखारा सानसे सेन्देल गाननानै थायो आरो अोबावबा दसे थाङोबा मोजां ड्रेस गाननानै थाङो बेबायदि बेनिखायनो माने बेबायदि गाननाय जोमनायफ्रा गाननाय जोमनायनि गोनांथिया माने गामियारि हाथाइफ्रावबो बांबोगासिनो द दा बांबोनाय लोगो लोगो गामिनि निड्स माबा नांगौफोरा बांनाय लोगो लोगो गामिया गामियारि मानसिफ्रा माने बेखौ एक्सेप्ट खालामनानै बै फालांगिरिफ्रा माने हाथायावहाय फानफैयो आरो माने बिसोरो नांगौ नालाय गामियारि मानसि सोरनोबा ना बिसोरो बाय थागोन बिनि निखायनो मोनफ्रोमबो हाथाइफोरावनो मैगं थाइ सुबुंनि अनगायैहाय सेन्देलनि गाननाय जोमनायनि बिदिनो गुबुन गुबुन जानाय लोंनायनि फिसा बिला बुस्थुफोरनि देलायनायनि बेबायदिफ्रा हाथायावहाय नुयो आरो हाथायाव फाननायखौ बायो नालाय फानफैयो फालांगिरिफ्रा
औ औ दा बे दा बेखौ जेखौ नांगौ जायो बे खौ बिसोर दाम होनानैबोथ' बायना लाखिथारनांगौ जायोना?
औ खालाम उम उम जेरैहाय फालांगिरिफ्रा मोनसे रेट होयो। बेयावनो बायनानै लायो। उम बेबायदिनो आरो बुरजा बुरजा लाबोबालाय एसे एसेहाय खम रेट खालामो खोमा
औ
फालांगियाथ' बिदिनोना बुरजा लाबो थाय एसे खम खालामना नानै हरो एसेल' लायोब्लाथाय बुरजा दाम लायो।
औ बिदिब्ला जो दोनथ'जा
दे होमबा दोन्थ'लायनोसैदां ना?
औ दे।